हेलौ खोनादोंना?
औ खोनादों औ खोनादों।
अ नोंथां जों बे समाव बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो
औ हागोन।
जों बिदिब्ला सावरायनो अ नोंगौ बर' फोरा गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो हाजो हायेनाव थाबोनानै गोबां बिदिनो मिथिंगाजों गोरोबनानै जिउ खुंबो गोसिनोमोन। आरो बर'फ्रा बिदिनो दाब दाब जायगायाव दिनै गोसारनानै दङ। आरो जेराव दङ बेयावनो बर'फ्रा जि जायखिजाया आबाद मावनानै जायो आरो आबादा बर'फोरनि आं गो बेबायदि ओ आबाद हुदा आरो लोगोसे बर'फोरा गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावो मानोना बर'फ्रा मिथिंगाजों थानायखाय जि मिथिंगायाव मोननाय बेसाद बेफोरखौ बाहायो आरो लोगोसे मिथिंगायाव मोननाय गोबां बिदिनो मैगं थाइगं आबादफोरखौ मावनानै जायो। आरो लोगोसे दिनै मुगायाव बिदिनो गोबां आबाद मावनायाव सोलायदोंब्लाबो जोङो गोदोनिफ्रायनो जों मोनथिनो हायो आबादजों बर'फोरा सोमोन्दो गोनां आरो आबाद गैया ब्ला बर'फोरा थांनानै थाया होननानै बुंजायो। आरो आबादजोंनो सोमोन्दो गोनांखायनो आबाद मावनानै जायो एसेब्लाबो बर' न'खरा जेबो आबाद मावो जों बेखौ मोनथिनो हायो आरो बिदिनो जि जि आबाद मावो जेरै आइ माइ आबाद मावो आरो लोगोसे मैगं थाइगं गायो न'नि बारिफोरावनो जोङो गायनायखौ नुनो मोनो दिनिसि गायो आरो बर'नि आब आबाद मावनाया गुबुन बेबायदि आबाद मावनायजों बेबायदि गोरोबा बर'फ्रा बांसिनै बेबायदि मुलिफोर बाहायनानै आबाद मावा गोदोनि मुगानि ओफ्राय नों बेबायदि दि दानि मुगायाव गोदान मुग गाजों एसे गोरोबनानै आबादफोरखो मावनो गोनां जायो नाथ थाय ब्लाबो दासिमबो जोंनि बर'फ्रा बिदि गोबोरखि हासार होनानै बा गुबुन गुबुन सार होनानै आबादफोरखो मावो आरो बिदिनो मोजां आबादफोरखौ मावनानै जायो आरो जानानै लोगोसे न'खराव आबाद मावनाय बा गामियाव आबाद मावनाय बेयावनो थाया लाफानो आबाद मावनानै फालांगिबो खालामनायखौ जोङो मोनथिनो हायो नुनो मोनो आरो गोबां न'खरफोरा बिदिनो आबाद मावनानै गावनि न'खरखौ सालायदों गथ' गथाय खौ दैदेनदों गावनि न'खरखौ जौगाहोदों बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो नोंथाङा बे बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो
नंगौ नोंथाङा जि बुंदों बेयो थिगानो जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्ला जों उन्दै उन्दैमोन बै समनिफ्रायनो जोङो नुबोगासिनो दङ आरो बेनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर'फ्रा गावनो खामानि मावनानै गावनो ओ खदाल जावनानै ओ आं नांगोल एजों एवनानै आखाइजोंनो खस्थ' खालामनानै बै समनिफ्रायनो ओ बे आबादखौ माइफोरखौ गायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो दासिमबो सोलिगासिनो दङ ओ दा आरो बेबायदिनो जोंनि न'खरफोरा ओ जौगाबोनायखो जोङो नुनो मोनदों सिगांनिफ्रायनो ओ गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो जि आबाद मावदों बेजोंनो जोंनि थांना थानायनि राहाखौबो बर'फोरा खालामना नानै लादों आरो बेजोंनो दिनै जोंनि बर'फोरा जौगाबोगासिनो दङ आरो बेबायदिनो दिनै जोंनि बर'फोरा गोबां बेबायदि खिथि खालामनानै गोबाङा न'खरखौ सामलायगासिनो दङ जों बेखौ नुनो मोनो आं बेखौनो बुङो।
औ नंगौ। थारैनो जोंनि बर' समाजा आबाद गाहाय समाज बेनिखायनो आबाद मावनानै थांनानै थायो आरो आबादखौ एसेब्लाबो मावो मानोना दिनै आबाद मावाब्ला जोंनि न'खर फोरा ओ जानायाव एसे गोब्राब जायो मोनजानाया मानोना ओ माइरं ओमफ्राय बिदि माइ बेखौनो जोङो जानानै थांनानै थायो। आरो लोगोसे दानि मुग गायाव जोङो नु नुनो मोनो दानि मुगायाव गोदान मुगाजों गोरोबनानै बिदिनो गुबुन गुबुन आबादफोर मावनाय जेरै बेबायदिनो ओ वाटार मिलन आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि माने आबाद फोरखो जोङो नायखौ नुनो मोनो। आरो बेफोरखौ जोंनि ओ हारियाव बा जोंनि ओनसोलाव मावनानै गुबुन जायगाफोराव जोङो दैथायहरनायखौ नुनो मोनो। गुबुन हादोरफ्रावबो जोङो बिदि रनायखौ नुनो मोनो आरो बिदि बिदिनो जोंनि आबाद मावनाया फालांगिसिम सोलायलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो फालांगि मन नानैनो गोबां सुबुंफोरा गावनि आथिङाव गसंनानै थादों। जों बेखौ नो हायो आरो गोबां सुबुंफोरा बिदिनो आबाद मावनानै गावनि जिउखौ खुंदों। जोङो थारैनो बुंनो हायो। आबाद मावनाया जोंनि बर'फोरनि आंगो आरो गोदोनिफ्रायनो दङ। दासिमबो सोलिगासिनो आरो बेखौ सोलिबाय थानोब्ला लाखिबाय थानोब्ला जोंनि सुबुंफोरा आबाद मावनायखौ दोनथ'नो नाङा आरो आबाद मावनाय खौ लाखिबाय थानो नां नोंथाङा आरोबाव मा बुंनो सानो
औ आं बेखौनो बुंनो सानो दिनै जोंनि हारिया जि आबाद मावनानै जि सोलिबोबाय थादों आरो बेबायदिनो थांनानै दङ आरो जागासिनो दङ आरो सोलिबाय थादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बर'फ्रा आरो जोंनि हारिया मैगं थाइगं गायो आरो बे मैगं थाइगं गायनाया जोंनि गाव हासार बनायनाय बेजों गोबाङा खेथि खालामो आरो मैगंखौ बानायो आरो बेबायदिनो सोमजिहोयो आरो बेनि गेजेरजों जोङो ओ जोंनि देहाफोरखौबो मोजाङै थाजिमै जोङो लाखिनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै जोङो जोंनि बर'नि जि आबाद मावनाय बेयो जाबाय मोजाङहै ओ गावनि हासार जि गोबोरखि बेफोरखौ लानानै गायनाय जों बेखौ नुनो मोनो आरो बेजोंनो मोजाङै फसलफोरा जानायजों आरो ओ बेखौ जानानै जोंनि देहाफोराव गोग्गोम थासारिखौ जोङो मोननो हायो आरो गोबां बेबायदि आ गोदान मुगाजों जेरैहाय गोदान मेडिसिनफोरा फैयो बेफोरखौ एसेबां बाहायालासिनो आरो बेबायदि बाहायनायफोरखौ जोङो नुवाखै आरो नुनो मोनाखै आ बेनिखायनो जोंनि बर'नि जे आबाद मावनाय आरो जोंनि जे मैगं थाइगं बेफोरो जोबोर मोजां आरो जोंनि देहाखौ बियो जोबोद मोजाङै लाखिदों बेनिखाय आं बेसेबांखिनिखौनो बुङो आरो
बुं थारैनो जोंनि आबाद खालामनाया मोजांखायनो बेबायदिनो गुन गोनांखायनो गुबुन मानसिफ्राबो अनसायनो नागिरो आरो जोंनि जि आबाद खालामनाय जि मैगं थाइगं माइ आबाद बेफोरखौ हाथाइ हाथाइफ्राव मोनब्ला जि बायगिरि बिथांमोना हसायनो मोजां मोनो आरो बेबायदि मोजां रां होनानैबो लांनायखौ जोङो नुनो मोनो दिनै नोंगौ आबाद मावनाय जि जोंनि हुदा बियो एसे सोलाय सोल' जादों आरो माखासे बिदिनो बिरोंदामिननि सोलायनायाव बेबायदि एसे सोलाय सोल'खौ नुनो मोनदों गोदोनि दिनाव जोङो नुनो मोनो नोंथाङा बुंनाय बायदि गोदोनि दिनाव जाय फोरा मोसौ थानाया मोसौजों हालेवोमोन आरो जायफोरा गैया बिथांमोना बिदि खदाल लानानैनो ओ फोथाराव थांनानै बेबायदि खदालजों जावनानैबो आबाद मावनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों गोबां खस्थ' खस्थयै मावबोनाय बेफोर गासैबो गावनि जानायनि थाखाय बा जोंनि हारिया जे आबादजों सोमोन्दो गोनां बेखौ जोंङो मोनथिनो हायो दानि जुगाव। थ जोंङो बेबायदि। ट्रेक्टर। गुबुन गुबुन राहाजों जोंङो आबाद मावनाय नुनो मोनो आरो लोगोसे जोंनि हारिमुफोरखौबो जोंङो हाबनानै थानाय नुनो मोनो बेयाव जोंनि माइ गायनायफोराव ज'ज' बेजों बे हेफाजाब होज्लायनाय जोंनि समाजनि गेजेराव बै न'खरखौ बै नखर खौ हेफाजाब होनाय। होज्लायनानै बिदि। माइ गायज्लायनाय। सावरि जानाय बेफोरखौ जोंङो। नुनो मोनो नोंथाङा। आरोबाव मा बुंनो सानो आबाद मावनायनि सोमोन्दै।
औ आंनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि समाजाव जोंनि बर' समाजाव मोनसे मोजां नियम खान्थि दङ बे जाबाय सासेया सासेखौ हेफाजाब होनाय जि आबाद मावो बै समाव जोंनि बर'फोरा जि नोंथाङा बुंबाय जोंनि समाजाव गावजों गाव सहाय होयो। आरो बेजों लोगोसे। जोंनि ओ समाजाव सोरहाबा जुदि माइ गायनो हाया खैबा एबा बेखौ गामिनि सुबुंफोरा थांनानै माइखौ गायहैना हैनाय बेफोरखौ जोंङो नुनो मोनदों। बेयो जोंनि जोबोर मोजां। मोजां बेनिखायनो जोंनि बर'फोरा जोंनि हारिया दिनै अनलायनाय जों बेखौ नुनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसे। जे जोंनि समाजावबो अनलायनाय बेखौ जों नुनो मोनदों आरो बेजोंनो जोंनि बर'नि समाजाबो दिनै आबाद मावनायफोराबो बेबायदिनो सोलिबाय थादों आरो बेबायदिनो जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ नंगौ थारैनो सैथो। जों बिदिब्ला। आबादनि सोमोन्दै सावरायनायखौ जोंङो बेसेबांखिनि खिनियावनो दोन्थ'नोसै।
औ ओं हामबायसै।